हेलौ अ नोंथाङा फ्रि नामा
औ फ्रियनो दं औ
बिदिबा आं नोंथांजों माने मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो हरदोंमोन
अ नंगौ नामा
औ औ औ माने रिया बेनो जोंनि गोदोनि बर'फ्रा माने माबोरै जिउ खुंबोनाय आरो माबोरै थाबोनाय बेफोरनि बागै रायजलायदोंमोन आरो औ औ माने सा सानजा भारतनि थागिबि गाहाय थागिबि हारि होनबाथ बर' नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ ओं
ओमफ्राय बिसोरनि गाहाय आदारानो जेनेबा ओंखामानो जाहैबाय ओमफ्राय बर'फ्रा बिदिनो गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोोग्रा मोनसे हारि आरो
औ नंगौ
बेजों लोगोसे बर'फ्रा बिदिनो मैहुर खालामनाय बेफार फालांगि खालामनाय बेफोराव माने गोबां गोसो माबानाय आरो ना बेफोराव बेफोरजों नांथाबनानै माने जिउ खुंबोनाय मोनसे हारि आरो
औ नंगौ औ
ओमफ्राय बिदिनो बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो हाग्रा बंग्रा एवस्रांनानै मानानै माने हाजो हायेन ओनसोलफोराव जुम आबाद मावनानै जाबोदोंमोन आरो ओमफ्राय औ बेजों लोगोसे माने ओमफ्राय बर'फ्रा हाग्रा बंग्रानि जेनेबा मिथिंगानि बिखायावनो बायदिसिना मैगं मैला बुथुमनानै जायोमोन ओमफ्राय बिदिनो बे मिथिंगानि बिखानिफ्रायनो गानग्रा जोमग्रा सिखौबो माने गावसोरनो गावसोरनि आखायजों दानानै गानोम मोन जाहैबाय
औ नंगौ औ नंगौ
खोनादों ना नोंथां औ औ ओमफ्राय बिदिनो गाननाय जोमनायनि बेलायाव होनोब्ला जेनेबा इन्दि इन्दि एम्फौनि माब होदों इन्दि एम्फौनि थुलाफोरखौ माने एसे खुन्दुं थुननानै बर'फ्रा गानोमोन आरो ओमफ्राय मुगलाथा एम्फौनि माबाफोरजोंबो ओमफ्राय बेफोरनिफ्रायनो आगर आखाय होनोबा माने बर'फ्रा बेफोर मिथिंगानि बिखानिफ्रायनो जेनेबा गाब माबानायखौ ओ फुननायखौ मिथिंगानि बिखानिफ्रायनो बुथुमनानै माने गोजा गोथां गोमो बेबायदि रंखौ खालामोमोन आरो जेरै बिदिनो दंफांनि रोदा ओमफ्राय लेवा बिजौ बिदिनो माबा मोनसे बिबारफोरनि माबाफोरखौ रुनानै माने खुन्दुंफोरखौ हरफा हरननि गाहाम सोंहाबनानै दोननानै ओमफ्राय बेखौनो गानोमोन आरो ओमफ्राय सिफोरावबो गोबां आलादा आलादा रोखोमनि आगर एरनाय नुनो मोनो जेरै बिदिनो हाजो आगर दिंखिया आगर ओमफ्राय फारौ मेगन बायदिसिना आरो ओमफ्राय बेफोरखौ फाननानैनो माने बर'फ्रा ओ न'खर संसार खुंबोदों माने बे फैसा थाखा मोनो नालाय बेखौ फानबा ओ औ बेजोंनो माने गोबां माबादों आरो आव एसे आवगायबोदों ओमफ्राय जानाय लोंनायनि बेलायाव होनोब्ला बर'फ्रा मिथिंगानि बिखायावनो मोननाय बिदिनो हाग्रा बंग्रानि माबाफोरजोंनो जायोमोन बिदिनो ओ मा खेरादाबसिनि, मानिमुनि, खिफि बेन्दों आमफ्रायहाय बिदिनो दंबावो गोबां मैगंफोर। बुंजोब लायला आं नोंथां औ औ। फ्राय बिदिनो मैहुर खालामनानै जेनेबा हाग्रा बंग्रायाव मै अमा गावनानै जायोमोन। ओमफ्रायहाय मैहुर होनोबा जोहा नाखौबोै गोलै गोलैनो हायो। खोलैनो हायो मैहुराव बर'फ्रा माने ना हमनानैबो फाननानै माने नखर संसार खुंनायाव बेफोर फैसाखौ माने एसे एनैबो हायोमोन आरो।
औ नोंथां।
फ्राय नोंथाङा जेनेबा बेफोरबायदि गोदोनि बर'फ्रा माबोरै संसार जाबोनो बे सोरनि बागै माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
औ नोंथां औ। ओ सुंथाबै ओरैनो बुङोब्ला बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ हाग्रासेराव थानो मोजां मोनग्रा मोनसे हारि सुबुं हारि।
औ औ।
बिथांमोनहा बांसिनै सोहोर सोहोर जायगायाव थानो मोजां मोना। बांसिनै ओ बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो जाहार सेर हाग्रा सेर बेबायदियाव थानो मोजां मोनबोदों आरो। मानोना बर'फोरा मिथिंगानि सायाव थोंजोङैनो सोनारनानै थाबोनाय गावनो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ ओ हाग्रानि फ्रायनो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमोमोन आरो।
औ औ।
आरो दासिमबो बेखौनो बेबायदिनो खालामबोबाय थायो।
औ औ।
ओ मैगं थाइगंनि बेलायाव गोबां दं जोंहा बेबायदिनो ओ हाग्रानिफ्रायनो बुथुमो ओ मैगं थाइगंनि बेलायाव जोंहा दिंखिया हेलइसि केेराडाफिनि ओ बायदि बायदि रो खोमनि मैगं थाइगंफोर आरो मुलि मुलि हारिनि ओंख्रि ओ दङ जेरै जोंहा मानिमुनि
औ औ।
ओ बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि मैगंफोर दं आरो बेबायदिनो बर'फोरा मुलि मुलिफोरखौबो ओ हाग्रानिफ्रायनो एबा मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनाय बेबायदि जों मोनबोदों आरो।
औ
दंफां लाइफांनि रोदा बिलाइ बिबार
औ
बेफोर गासैखौबो जों मुलि मुलि बानायनाय जायोमोन आरो।
औ औ।
आरो उन फारसेथिं जों नायोब्ला नुनो मोनो
आबादनि बेलायावबो
होम
बर'फ्रा गुबैयै ओ आबाद मावनानै जाग्रा मोनसे हारि बर'फ्रा आबादनि सा आयावनो सोनारो
औ
गाहायै बुङोब्ला बर'फोरा बांसिनै गिसि आबादखौनो मावनाय जायो जेरै गिसि आबादनि बेलायाव जोंहा माइ आबाद
औ औ
गोरान आबादाव गोदोनि समावहाय एसे खम मोनोमोन नाथाय आथिखालाव गुबुनफोरजों
गुबुनफोरनि रुजुनायाव बर' हारियाबो गोदान आबादखौबो मावनो हमनाय जाबाय आरो जेरैहाय पथल खांखिलर बेबायदिनो जिंखा बहल बायदि बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं
औ
आरो बेनि अनगायैबो थालिर लेबु बेबायदि नो गोबां फिथाइ सामथाइनि आबादफोरखौबो बर' हारियाबो बर'फोराबो मावनो हमजेनबाय
औ औ औ
ओ गाननाय जोमनायनि बेलायावबो जों मोनो बर' हारिया मिथिंगाजोंनो थोंजोङै सोनारनाय हारि नालाय
औ औ
ओ गाननाय जोमनायनियाव गोनां जानाय खुन्दुं बेबायदिनो गाबफोरखौबो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमोमोन
औ औ
आरो बेजों लोगोसे आगर गाननाय जोमनायाव जा आगर नांगौ बेखौबो जों मिथिंगानि ओ बिबार, बिलाइ हाजो बेफोरनिफ्रायनो जोङो आगरफोरखौ बानायनाय नङाबा बेफोरखौ नायनानै बानायनाय बेबायदि मोनो आरो जेरै आ गरनि बेलायाव मोनो बैग्रि बिबार आगर ओ थाइगिर बिबार आगर हाजो आगर बाक सु आगर बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आगरफोर मोननो हायो आरो
औ औ
ओ नोंथाङाबो आरो माबाफोर बेनि सायाव बुंबावगोन नामा?
ओ बिदिनो नोंथां जेनेबा बर'फ्रा जेनेबा लासै लासै माने गोदोनिफ्रायनो इ ओंख्रिफोरखौ जेनेबा जाबो जाबो माने आथिखालाव जोंनि हारिनि माने दोरोङारि जाग्रा महरै मोनसे बेखौ जि आइटेक खालामना लानाय जाबाय आरो। ओमफ्राय बेस जि आइ टेग खालामनाय ओंख्रिफ्रा मा मा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जि आइ टेग ओंख्रिनि बेलायाव जोंहा मोनबाय केरादाफिनि
औ
अनला दाउ आरो नारजि ओंख्रि
औ
बेफोरनोमोन नोंथां
औ औ ओमफ्राय जोंहा लोंग्रानि बेलायाव ओमबा जौ गिसि, जौगोराना ओमबा नोंथां
औ नंगौ नों
औ औ औ ओमफ्राय जोंनि माने गोदोनि बर'फ्रा माने जुमायखौथ' लोंबाय थाखायो नङा ओमबा नोंथां ओमफ्राय औ बे जुमायखौ मानि थाखाय लोङोनो होमबा माने खामानि दामानि मावनानै ओ बिदिनो मोनाबिलि समाव जिरायनाय जिरायनाय टाइमावहाय माने खामानि मावनाया एसे मेंगानायनि थाखाय जुमायखौ माने खुरैयाव एसे एसे लोङोमोन जाहैदों
औ नंगौ नोंथां
ओमफ्राय बे जुमायखौबोथ' जों माइरंनिखायनो बानाय नङा ओमबा नोंथां
औ नोंथां नंगौ।
ओमफ्राय जेनेबा माइरं जुमाइ बानायनो थाखायथ' जोंनो एमाव नांगौ नङा ओमबा नोंथां ओमफ्राय औ बे एमावखौ बो जोङो माने मिथिंगायावनो मोननाय मोनसे मुलि हारिनि जेनेबा बेबो मुलिखौनो होननांगोन ओ बिदिनो बैयो दंफां राखेबनि बिलाइ ओमफ्राय जेनेबा बेफोरबायदिखौ होनानै बानायनाय जायोमोन जाहैबाय
औ नोंथां
औ ओमफ्राय जुमायखौ जेनेबा जुमाय गिसि आरो जुमाय गोरानखौ माबोरै बानायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओं ओ जोंहा दङ ओ माइरं माइरंखौ जों ओंखाम बायदियै संग्रोना लायोना?
औ औ
ओमफाय बेखौ जोङो बबेबा मोनसे गुवार जायगायाव प्लास्टिक नङाबा बबेबा गामलाफ्राव
औ
गुसु सुहुनाय जायो आरो बिनि उनावहाय एमावखौ नांगौ जखानि सिफ्रुनानै बेयाव सारनानै होनाय जायो बेनि उनावहाय आरामै बबेबा मोनसे आइजेेंआव दोननाय जायो बिनि उनावनो बियो बिनि उनावनो बियो रबलांनानै रोसि ओंखारो बेखौनो जों जौगिसि हिसाबै बाहायनाय जायो आरो
औ औ
आरो बेबायदिनो जौ गोरानखौ
औ सिलायाव माने बे प्लास्टिकआव एरननानै माने एमाव खौ फुननानै जायो आरोना नोंथां बेमाखौ फुननानै औ ओमफ्राय थौफ्राव जेनेबा सोनानै रुबबाय ओमफ्राय जेनेबा बर'फोराथ ओं
आरो बिनि उनावहाय जोङो गाव नों गावनो सां बुं दे
औ औ औ माने बर'फ्राथ बेखौ लोंनायनि अनगायैबो फानोबो नायलाय जाहैबाय नालाय नोंथां नङा होमबा औ माने बर'फोराथ जेनेबा सावरि बादायलि जानायफ्रावबोथ गोबां माने जुमाय बाहायोमोन ओमफ्राय बे बे फोरथ' जाबाबो जाख'नो हायामोन जाहैदों गोदो बर'फोरनि दिनाव नाथाय आथिखालावसो एसे माने बुजिनो हमनानै लासै लासै बेफोरबायदिखौ माने लोंनायखौ एसे खमायबाय आरो थेवब्लाबो जोंनि माने दोरोङारि जि आइटेक मोननाय महरै एसे एसे लोङो आरो बयबो।
औ ओ बुंनो थाङोब्ला जोंहा औ नोंथां। बुंनो थाङोब्ला जोंहा जौखौ रंजानायावबो बाहायो। आरो मेंनायखौ मेंगा होनोबो बाहायो।
औ औ नोंगौ नोंथां औ।
औ
औ बिदिब्ला जाथ' सिगोन नामा?
जोंहा औ नोंथां औ औ औ जागोन नोंथां गोजोन्थों नोंथां।
औ दे